मा खालामदों नोंथां
जिरायना दं ओरैनो नोंथां
आदसा आंबो ओरैनो दोङो उन्दुना दोङो
अह
ओम ओमफ्राय दा मानि सायाव लायरायनो
औवानि सायावनो बुंग्रोदो नों नोंथाङा एसे फोरमायदो
औवा
औ औवाखौ जेनेबा मा मायाव बाहायो
औवाखौथ' बेराय बि न' बानायनाय ओमफ्राय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायाव बन बन हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना
औ औ नंगौ
नोंथाङा बुंना होदो एसे
औ औवायाथ' जाथि औवा थाइ औवा बुरखा औवा बिदिथ' थायोना
ओम
बिदि बेखौ जोङो बेरा हेबनो आरो बिदि बाथौ दुमनो थाखाय बाथौ दुमनो थाखायथ' बाथौ दुमनोबो बाहायोना जोङो बाथ'आवहाय सिजौआव जेरै
बाथौबो मेरं
औ औ जिदाइन जरा बिदि माबा होनानै उम
अ हेलौ
औ
आदसा होमबा ओ रदै खेनसे एक सेकेण्ड र' आदसा फोरबोनि सायाव रायलायदो एसे फोरबो औ
जेरै बैसागु फोरबो ना मागो फोरबो
मोनबेसे फोरबो दोङो बुंनो
ओमफ्राय जिर' वान
ओमफायहाय
अ मोनबा दोङो ना जोंनिया बैसागो फोरबोखो मारै फालिनाय जायो खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा?
बैसागोआवथ' जों बिदि गाजा गोमजायो बरफोराथ' बर' नङा एसामिसफोराबो खुङो आरोना बिदि जेब्ला जोङो बैसागोनि सेथियाव दखालिमोन बेवहाय माने मोसौ
माने जोङो सैथो दाननि जोबथा खालाराव न बेवहाय जेब्ला बैसागुखो ओ ओं औ बिदिनो जेरै थुखैनो थाखाय बायदि आरो औ फान्थाव
लाव बायदिसिना इदि माबा ए ओ रायदों इदि बुना नै माने थुखैनाय जायो आरो ना। माने मोसौआ जेबो बेमार जानाङाथों होननानै हैनो जायो आरो माने सैथो दाननि जोब खामखालि ओमफ्राय ओ बैसागो दाननि से थारिखनिफ्राय मा खालामनाय जायो?
जोंथ' जोंथ' गेदेरखौ खुलुमो बे खालि।
उम बे सानखालि मोसानाय जायो ना जाया?
बे हालि जों फोरनि गामियाव मोस-मोसायो मोसाबाबो माने बां खमखौ नुनो मोनो आरो। बे खालि मोसायो मोसानाया। आरो बे हालि बाथौबो दुङो आरो। दाथ' रङालि बिदिनो थगि होयो थगि होनानै बिदिनो मानबो बावो बे हालिया आरो
ओम ओम ओमफ्राय मोजांजाबो बिदिनो आरो ना
औ
ओमफ्राय मा मा फोरबो दंबावो आरो मागो मागो फोरबो दङ ना
औ मागोआथ' फिथा सौराय जायो
मागोआ माने सबसे लास्ट आरो ना लास्ट फोरबो बेखौ मारै फालिनाय जायो खोनथा होदो
मागोआवथ' जों जेरै फिथा जानाय थांखायो बर'फोरा बांसिन
ओम
फिथा लारु
ओमफ्राय फैलागुरखौ सावो ना सावा
भेलागुुर सावो थेवबो जोंफोरनि जायगायाव बिदि दा भेलागुर खौ बानायबांला मानसिफोरा गाव गावनि खामानियावनो मुखुब थायो आरो सेंग्राफोरा दा बिदि फेल' उन्दैफोरा एसे बानाय गाव
उम
थालिर बिलाइखौ होनानै
खाना जाना जाया आथिखालावथ' बिराद खाना जानानै ओ सिख्लाफ्राबो मोसा जाखाङो‌ आरोना नुनो मोननाय जायो ओम ओम
नाथाय जोंनि जा बिदि मोसा जायामा बैसागुआव मा ओ माबायाव
मागोआव मोसायाना
ओहो बिदि सिख्लाफोरा माने ओहो ओहो खाना जाबाबो माने मोसाया आरो बिदि
माने ओ दानि जुगाथ' गोदान जाबाय नालाय सिख्लाफोराबो बिदिनो जौ माबा माबि लोंनानै
नाथा ओ अ माने गुबुन जायगायाव नुयो आंबो ना नाथाय बे जोंनि जायगायाव बिदि लोङा आरो ना माने जों खाना जा बाबो बिदि बेफोरखौ लोंफेरनाय जायाखै आरो बिदि औवाखै आरो जों गामियाव सिख्लाफोरखौहाय मानसिफोरा लोङो सिख्लाफोरा गुबुन जायगानिया। बिदिनो बैसागोआवबो उम
ओमफ्राय माबा फोरबो दंबावो काति हासा काति हासा फोरबोखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो। खोनथानो हागोन नामा नोंथां।
काति गासा
ओम
काति गासायावथ' जोङो जेरै माइखौ न
औ दा माइखौ गायबाय जेनेबा माइखौ गायनानै माने जेबो खै फसलाव माने आबाद मावनाय जेबो खै आफोद जानाङाथों होननानै गायनाय जायो आरोना जि जि माने खस्थ' थ खालामनानै गायदों बेखौ।
माने मोजाङैनो औ।
ओम
बिदिनो बेवहाय काटि गासायाव आरो जों आलारि बाथि सावहैनाय जायो आरो जेब्ला काति गासा समाव। बिदिनो जेरै थाइगिरनि थाइगिर माबा होनानै ओमफ्राय उनाव बिदिनो आरो थालिर फस्लानि ए एसे ओम बेवहाय खाला हैनोसै आं औ आ औ औ आघोनावथ बिदि माइ जेरै जों माइ गाय बेखौ माने लाबोनानै माइनाव होनना बुङोना जायखौ। माइनावला नानै बिदिनो जोङो ओंखाम गोदान ओंखाम गोरलै होनना बुंना जायखो औ ओंखाम गोरलै होना जायो आरो बिदि
बेयाव माने ओम दा जों आबाद मावबायना आबाद माव नानै जा जोङो मेेनट खामनानै खस्थ' खालामनानै मोनबाय माने ओ जेबो खैफोद खालामालासिनो मोजां मोजां होबाय आरोना बेखौ माने इसोरनो गिबि जागोरनाय जायो आरो ना ओम गिबियावनो जाहोग्रोनाय जायो माने बेवहाय जों ओंखाम ओ फुजा होननानै ओंखाम गोरलै जानाय जायो आरो जानाय जायो जों जाया माने इसोरखौ
औ औ बिसोरनो होनानैसो माने जों फोर जानाय जायो आरो रायजोफोरनोबो जाहोनाय जायो जेरै न' वान ना बुङो
ओमफाय माफोर आरो
ओम मा फोरबो बुंगोन बैसागोखौथ' बुंबाय मागो बुंबाय कारति गासा आघोन आर आरो मामोनथाय
उम बेखौ बावबाय आंबो
आंबो बावबाय
ओम आमफ्राय ओंखाम जाखांबाय बेहा दाबो जायाखै नामा
आहो जायाखै नोंथाङालाय
आंथ' जायाखै आंबो जानायालाय माने गेस जोबना दों आरोना जोंनिया
औ औ औ
गेस होबना दङो गेसनि माने दामा बिराद बारायबायना? सोनो हायाखै। सारि हाजार जाना दोङो।
औ ब्लेंङाव बायबा आरो ना?
औ औ
उम
ओमफ्राय उम
मा?
ब दा गोलोम बोथोरनि मायाव थांगोन जेनेबा गिदिंनो बेरायनो?
आंथ' सानाखै दा नायनोसै। बहा थांनाय जायो सम मिलायबा थांगोन आरो।
ओ सम मिलायबा थांगोन आरो ना?
औ सम मिलायबा थांगोन।
उम आंहाथ' दा गोलोम बोथोरनि न'आवसो
औ बन्द' लागोन नामा उम बन्द' ला? हागोन नामा ओरैनो?
उम बन्द' लानानै थांसै न'सो
उम
न'आव बेरायनोसै न'नि माने मिथिंगायारि माबाफोरखौ नायनोसै आरो।
औ लोगोफोरजों इन्जय खालामनो नामा? गामिनि
उम
उम उम
ओमफ्राय नोंहा बुंदो माबाफोर बुंना होदो।
बैसागुआव नोंसा-नोंथाङा मोसागोना मोसाया?
बैसागोआव मोसायो मोसायो।
औ ओरैनो सेंग्रा सिख्लाफोर ना ना ओरैनो हौवासा? जा आदा
बैसागोआव आरो ना आ गासैबो जागायावनो नुनो मोनो माने सेंग्रा सिख्लासो मोसानाय जाखायो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुर माने जोंनि गामियाव आरो ना ज'यै मोसानाय जायो आरोना दानि माने मोनसे दा दल अंखारो आरो ना।
औ ओरैनो बक्स लाना मोसायो ना ओरैनो खाम सिफुं जथा बेफोरखो लाना मोसायो?
दामनो रोंगो माने।
औ
खामदांनो रोङा
औ जोंफोरनियावथ' बिदि दा बक्ससो ला ना बांसिन मोसानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
सायो नामा दानिया?
औ आगोल माने बांसिन बिदि टबला बिदि औ दे नोंथां औ दे।